हेलौ औ नोंथां खोनादों
खोनादों मोजां खोनादों दे
औ मा खालामदों नोंथां?
नै ओरैनो जना दं
खबरफोरा माब्रै? नै आंबो साहा लोंखांनानै जिरायनानै दं नोंथां मा खालामगासिनो?
आंबो नै ओरैनो जना दं बिदिनो
औ औ औ ओ जों एसे सावरायलायनोसै न ओ जेरै अमा सावराय ओ सरि अमा फिसिनायनि बागै आरो अमाखौ आथिखालावथ अमाया गोबां ओ जेनेबा बयबो जाग्रा जाबाय नङासै होनबा ओ थिग बिनि बागैनो जोंनो एसे सावरायलायनोसै माबायदि फिसिनानै जोङो ओ माबोरैहाय ओं रां खामायनो हायो बेखौ बिनिफ्राय आरो आथिखालाव सोर सोर ओ जायो बेफोरनि बागैनो
औ दे सावरायजागोन
औ नोंथाङा एसे बुंफुग्रोनो हागोन नामा अमा फिनायनि बागै
अमा फिसिनाय बागैथ एसेखौ हागोन बांद्रायखौ हानाय नं
औ दे औ दे एसे बुं वान होग्रो दो नोंथां
अमा फिसिनोबाथ जोंहा बे ओरैनो सरासनस्रा फिसिनाय बायदिथ जाहैया नालायथ बेलेग जाखायो नालाय अमा फारबाथ
औ
एसे माबा गोबां थानांगोन आरो आदारफ्राबो एभेलेबेल जानांगोन आरो ना अमानि थाखाय
औ औ
जोंहा मा जाबाय गुन्दै एफोरो एसे बुरजा आरो बै अफ्रि ना मा होनो
औ औ
जौ संखोन्दा बै जे गिदिर थायोना बेखौ
औ नंगौ औ मिन्थियो मिन्थियो
खौ होबा एसे मोजां जायो आरो माने अमाफ्रा ओरैनो सेहेराफ्रा साइस्थफ्रा मोजां जायो
औ औ
अफ्रि मोनजाबाथाय मेजेम जानो नागिरो आरो माने
औ
गुन्दैयाबो जायो अ अबाबो गुन्दै माने अफ्रिजों जानाय बायसा जास्लाबहैया आरो माने
औ औ
आरो आदार मोनजाब बहा जानो खायफा खायफा दं माने मा होनो बै थास जि थास खरि अमाबो जि जायोना रुना होयो आरो बेफोरखौ माने थास रुना होयो मुदुपुल माने एफोरजों एसे सेराफ्रा बोरैबा सो जानो नागिरो आरो माने बांद्राय होबाथाय माने
औ औ
खेबसे खेबनै रुना होनाया जेबो नङा माने बांद्रायबाथाय आरो बै जेब्ला फिसा जानो गोनांबाथाय माने होजाया आरो बेफोर बुस्थुखौ माने
औ औ
जे नोरजो जानो नागिरो माने
उम उम
गाइखेर जानाय समाव बा होबाबो माने फियाबो आरोे नोरजिया देरनायाव हा हाखवा जायो आरो माने
औ बेबायदि आरो ना
गाज्रि जानो नागिरो माने
औ औ औ ओं
आरो अमा फिसाना बिदि ओंखाम रुनाय ना मा होनो बदि ओंखाम रुना होयोना
औ औ
मिथिगौदा नोंथाङा
औ औ
अ बिखौबो माने एसे मोजां जायो अमाया स्ल बंला बंला माने गिदिर गिदिर जानो नागिरो आरो मोदोमफ्रा एसे थागद गोरलै जानो नागिरो आरो मोदोमफ्रा माने बिदिबाथाय माने बेफारिफोरा फसायबाय आरो माने मोजां नुयो थ अमाखौ
औ
बिदिनो आरो माने आथिखालाव दा मावथो नों जाखा खाबायना आदा ओरै सारि हाजार साराय सारि हाजार बेफोरबायदि थांबाय आरो माने दामफोरा
से आनो गोबां दाम जाब आथिखालाव
औ औ मासेयानो फिसायानो सारि हाजारसो मोनोबा आरो गिदिरखौ फानबा माबायदि मोनगोन ओरैनोथ गिदिरआवथ दस हाजार बिसो मोनगोन आरो गिद खौ फानबाथाय माने आरो अमायाबो मा होनो खासि जानांगौ खासिखौ बांसिन माबायो फसायो बेफारिफ्रा बै गिदिर लांग्राफ्रा आरो ना
औ
बुन्दैफोरखौ माने एसे खम बेसेनाव माबानो नागिरो माने खासिखौ साबसिन मोनो आरो माने औ
औ नोंथां औ माने अमा होनबा माने जों जोंनि माने बयनिख्रुइबो साबसिन जाग्रा मुवा आरोना जाग्रा बेसाद जेनेबा बेदरफोरनि गेजेराव ओमफ्राय लोगोसे जोङो आरो बेखौ जों फुजा फाथाल बायदिसिना होनायावबो जों बायनायखौ नुनो मोनो जों अ अमा होनोबा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो अमाखौ जोङो जाबोदों आरो जों बेखौ फिसि गावनो फिसिनानै जाबोदों जों लोगोसे आरो बायदिसिना फुजा फाथाल होनायावबो जों बाहायबोदों थिग बेबायदिनो ओ नाथाय ओ गोदोनि बायदि जों फिसिबाय थायोब्ला जोङो माने ओ नांगौ बायदि खिन्थु मुलाम्फाखौ मोननो हाया आथिखालाव माने ओ गोबां ओ बिगियानारि आदब फैबाय बिगियानारि आदबजों नङाब्ला ओ मानोना उम आथिखालाव माने माखासे बे बेरामफोर फैबाय जेरै माने हमनानै मोना डक्टराबो जेरै मिथिया नायब्लाबो ओ थिग बेबाय बेनिखायनो जोङो बिगियानारि आदबखौ माने बाहायनानै बेराम जाय नि सिगांनो जोङो माखासे ओ भेक्सिन बा टिका ओ बेफोरखौ बाहायनानै ओ बाहायोब्ला जों माने बे बेरामफोरनिफ्राय
औ
ओ भाइरासफोरनिफ्राय जोङो बारगहोनो हायो आरो औ बेबायदिनो औ ओ बेबायदिनो जों फ्राय गोबां ओ बुरजा बुरजा फिसिनानै ओ जोङो रांफोर खामायनो हायो। गावनि ओ जिउ खौ दैदेननो ओथ दैदेननायाव गोरलै जा दैदेननायखौ गोरलै खालामनो हायो। ओ रां खामायनो हायो दा मानोना ओ ओ थांनानै थानोबाबो जिउखौ खुंनो थाखाय जोङो राङा जोबोर गोनांथार नङा होनबा रां रां गैयाब्लानो जों जेखौबो ओ मावनो हाया थांना थानो गोब्राब माबा मोनसे ओ बबेबा समाव नोङो माबा मोनसे लोमजा साजा जायोब्ला ओ बेरामफोर जायोब्लाथ रांखौ नांथारगोन।
औ नांगौ रांखौथ बयनोबो नांखागौ।
थिग ओ बेबायदिनो जोङो ओ बेफोरखौ अमाखौ फिसिनानैबो जोङो रांखौ खामायनो हायो आरो। ओ बिनि अनगायैबो जों अ दायो ओंखारबाय ओंखारनाया ना? नोंथां माखासे ओ बिगियानारि आदबजों गोबां बुरजा बुरजा फिसिग्रा बिनि ओ अनगायै अनगायैबो जोंनि ओ नखरफोरावथ बयनावबो माने बांसिन नखरावनो बयनावबो मासे माफा मानैआ थाखायो
औ थायो थायो नोंथां थायो
थायो बयबो थिग बेबायदिनो ओ बेबायदिनो आरो आरो लोगोसे ओम आथिखालाव ओ गोदोआवथ' जोङो ओ बिनि बेदरखौ जों ओ जौसे बा सेजौ बाजिफोरावनो मोनोमोन ओं केजियाव औ नाथाय आथिखालाव आथि आथिखालावथ' गोबां गोबां माने मा होनो दिडमान्ड जाबाय ओ जेरै ब्रैजौ खमानो दाथ' ब्रैजौ बबाव बबावबाथ' ब्रैजिनि ब्रैजौनिबो गोजौआव जायो ओ बेफोर ओ बेफोरो नि जाहोना जाबाय माने सिगां समाव जोंनि ओ ट्राइबेल हारि बा बर' हारिफोराल' ओ जायोमोन अमा अमाखौ नाथाय आथिखालाव ओ ट्राइबेल एबा ओ बरफोरनि अनगायैबो गासैबो ओ हारियानो माने जानो मोजां मोनगोन जाबाय बा जा ग्रा जाबाय जायनि थाखाय ओ दिनै ओ जेरावबो टाउन सहरफ्राव ओ हटेल रेस्टुरेन्टफोराव जों अमा मोननो हायो बा मोनजायो औ ओ बिनि थाखायनो अमाया गोबां माने बेसेना बांबाय आरो बे बेसेन बांनायजों लोगोसे ओ जायफोरा फिसिग्रा फिसिग्राफोरनि मुलामफायाबो बांदों गाज्रि नङा ओ बांनांगौ जाहाथे फिसिग्राफोराबो मु-मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो जे आरो औ गाव गावनि ओ जिउ खुंनायाव माने रां खामायनानै एसे गोरलै जाहैयो खुंनाया बेबायदि आरोना नोंथांमोननिथिं दङ नामा खाथियाव बेबायदि अमा फार्म
अमा फारामथ गैया
औ
नआवनो आरो नखर नखर फिसिनाय दङो सोरनाबा मानै माथाम मासे इ बिहालागि दं आरो माने
औ जोंथ' औ औ हायोब्ला हायोब्ला जोङो ओ माने बै बिगियानारि ओ आदब जायफ्रा फोरोङो बा जायफोरा मावगासिनो बिसिरनाव सोलोंनानै जों मावनाया साबसिन जायोना
औ नोंथां औ
ओ जेरै दा जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जों तेजपुरावथ दङना तेजपुराव ओ जेरै बिगियाननि आदब फोरोंग्रा ओ जायखौ जों ओ पिगमेन होननानै मिथियो बा मिथिजायो ओ बिथांनियाव जों सोलोंनानै जों बे अमा ओ फिनाय जों मावनो हा हायो हागोन आरोना ओ आंनि बादिब्ला ओमफ्राय लोगोसे गाव सोलोंनानै गामिफोरावबो आरो खाथि खाला ओनसो-ओनसोलफोरावबो गावनि रोंगौथिखौ ओ फो ओ
ओं
ओम माने लिंथुमनानै जमा बाम उम ओनसो बै रायजोफोरखौ थुुबुर खालामनानै बै अमा फिसिनायनि सायाव ओ बिगियानयारि आदबनि सायाव सांग्रांथि होनांगौ आरो जाहाथे बयबो आ जोंनि ओ गामि एबा समाज ओ ओनसो सोलनि मानसिफोरा जाहाथे बिगियानारि आदबजों ओ आबाद माव उम अमा फिसिनानै बा फार्म खालामनानै आ जौगानो हायो नङा होनबा नोंथां औ अमा ओ अमानो औ औ अमानोथ जों आरो अमानि अमानो जाहोनाय आदार महरै जोङो ओ गोदोआवथ जोङो बांसिन गुन्दै गु-गुन्दै आरो ओ बे अफ्रि ओ लोगोसे जों थास बेफोरखौल बाहायोमोन बेफोरजोंल थाय बेफोरखौ बा बेफोरखौ जों बाहायोबा मा जायो उम माने थाब थाब देरा सम गोबाव नांगौ जायो। ओ ओमफाय नाथाय आथिखालावहाथ ओ बानायनाय ओ आदार ओंखारबाय बिगियानारि आदबजों बायदिसिना भिटामिन गोनां आदार ओंखारबाय बे आदार ओंखारनायखौ बायनानै जुदि होयोब्ला बायनाय आदारखौ जाहोयोब्ला खिन्थु जों ओ थाम दान द दाननि गेजेरावनो जों गोबां माने गिदिर खालामनानै बेखौ फाननो हायो।
नोंथां जासिगोनना होमबा
औ औ दे नोंथां होमबा दे
उम दे दे हासिगोन
औ दे
औ